नादों ना हेलौ
औ खोनादो
औ औ खोनादों औ नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना
औ आं फ्रियैनो दङ नोंथां
औ ओ बिदिब्ला मोनसे मोनसे आयदानि सायावसो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो सावरायनो हागोन ने औ औ औ दा बिदिब्ला जोंना औ दा बिदिब्ला जोंना आइदाया जाहैबाय माने जोंनि अ बर' सुबुं फ्रा बर' गामिफ्राव माबोरै संसार जायो बेफोरनि सोमोनदै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों
औ औ
औ औ दा जों औ औ औ बिदिब्ला नोंथाङा औ औ बिदिब्ला आंनो सावरायग्रोनोसै
औ दे बुंनो हागोन नों
खोनादों औ औ औ औ दा औ बर' नखरफोर होनबाथ' जोंना माने बर' गामिफ्राव जोंना माने जोंनि ओनसोलावहाय माब्रै ओ संसार जायो बेनि सोमोनदै आं एसे नोंथांनो फोरमाय-फोरमायग्रोनोसै दा जोंनि ओनसोलावहाय माने औ न'फ्रा माने एसे जोंनाहाय गोजान गोजान नखरफ्रा बिदिनो जोंना गामियाव माने मानसिफोरा एसे माने ओ बर'फोरल' नङा मिक्सआप दङ माने मानसिफ्रि जेरै जोंना नेपालिफोर दङ ओ आसामिस फोर दङ बिहारिफोर दङ बिदिनो ओ मिसिंफोरबो दङ माने बिदिनो जोंनि गामियावहाय बा जोंनि ओनसोलाव हाय माने मानसिफोरा ओ लगाय लथाय दङ माने मिक्स दंजोबो आरो बिदिनो ओ बिदिनो गोबां ओ फालांगिफोर मावनानै जायो जेरै हाय माने मैं थाइगं गाय नानै बा दाउ अमा फिसिनानै बोरमा मोसौ बेफोरबायदि फिसि फिनानै माने लोगोसे आरो आबाद मावनानै जानाय बेफोरबायदि गोबां जोंनि माने जोंनि ओनसोलावहाय ओ मान जोंनि बर' सुबुंफ्रानो माने ओ साहा बागान साहा बागान खालामनानैबो माने जानायखौ बा जिउ खुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौ न'आवनो गायनानै माने हा थाय बाजाराव दाउ अमा दाउफोर फिसिनानै ब' बयलार फार्मफोर बानायनानै माने हाथाइ बाजाराव बेफोरखौनो फाननानै बा न'खर सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो लोगोसे आइ आयजो फोरखौ ओमैगं थाइगं फाननायखौबो नुनो मोन मोनाइ जायो बिदिनो ओ बोरमा फाराम फोर बानायनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो फालांगिफोर मावनानै माने ओ संसार जागासिनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय। दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बर' सुबुं फोरा माबोरै जिउ खुंगासिनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ ओ दा जोंनि जिहेथु बर'फोर होनना बुङोब्ला ओ बर' फोरा ओ गोब गोदोनि फ्रायनो मैहु खालामनानै बा आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि होननानै सिनायथि मोनबोदों। आरो जोङो दिनै बर'फोरा बर'फोरा ओ आबाद मावनानै जान नायखो जो दा बांसिनानो माइ आबादखौ मावो आरो खायसे खायसेफ्रा बिद दिनो उफ्रा मैगं थाइगंनि आबाद मावो आरो खायसे खायसे फोरा जोंनि न' सेरफोराव एसे जगा थायोब्ला जोंङो गय बागान बानायनायखौ नुनो मोनो। ओ दा ओ
औ औ
बेयावनो बुंदों बर' न'खरफोरा ओ गोबाङानो थैनि न' दासिमबो दङ बा खायसे माखायसे एसे खम दा बे बेलायाव आरो जोंनि बर'फोरनि हा फोरा एसे ओ न'खरफोरा एसे गिदिर गुवार गुवार जायो गिदिर गिदिर जायो दा ओंखायनो खायसे खायसे बारियाव जोंङो गय आबाद गय गायनानै गय बागान खालामनानै बेनिफ्राय मोननाय बेखौ जोङो फार्क खालायनाय नुनो मोनदों आरो फार आरो फारसेथिं जोंङो दैज्लां बोथोरफोराव जोंङो माइ आबाद मावनानै ओ जोङो बेनिफ्राय ओ ओ माइखौ जोङो माइखौ सौनानै जोंङो मा होनो माइ आबाद मावनानै खेथि खालामना होयो ओमफ्राय जों माइखौ ओ सोनानै जों माइ मा होनो माइं जों जायो दा बेफोरबायदि जों थांनानानै दङ आरो फारसेथिं जों बुंनांगोन जोंहा बारिफोराव आरो फाथै बागान खालामनाय नुयो दा बेफोरबायदिनो
औ
ओ जोंनि बर' न'खरफोरा थांनानै दङ जोंनि जोंङो फिसा फिसा जिब जुनार फिसिनायखो नुनो मोनो। दा जेरै जों अमा फिसिनाय अमा फिसिनानैबो गोबां आइजोफोरा रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो खायसे खायसे न'खरफोरा दाउ फिसिनानै ओ दाउ फिसिनानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोन्दों आरो खायसे खायसे न' खरफोरा बोरमा बा फिसिनानै बोरमा फिनानै बेखौ फाननानै
खालायनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेफोरबायदिनो खायसे खायसे जोंनाव जुदि सोरबा ओ मा होनो माइ गायनो हानाय हा माइ गायनो दा बेफोरबायदिनो अम अमा फिसिनानै बाजा जायखिजाया बोरा खामनायनानै बेनिफ्राय रां आरजिनानै जोङो माइ बायनानै ओ जाना जोङो नुनो मोनदों। दाफोरनि ब्र्खरफोरा गामि ओनसोलाव संसार जानायखौ नुनो मोनो। बेबायनो आरो जोङो बाइक इसे जौगानाय खायसे खायसे ओ मा होनो ओ दखान सेराव बा नोगोर सेर सेर थानाय ओ गामि बर' न'खरफोर जों मा होनगोन बेखौ खायसेया सरकारि साख्रि नागिर सरकारि साख्रि नागिरनानै बिदिनो सरकारि साख्रि मोननानै
न'खर खुंदों खायसेया बिजनेसमेन जादों दा सोरहाबा गला होदों गला होनानै बा बायदिसिना मेकार बा सोरबा खानाय सिननाय बेफोरबायदि गला हेनानै ओ रां खामायना न'खर खुंना आ संसार जानायखौ जों नुनो मोनो आरो फारसे जोङो बर'फोरनि दा एसे खाइफ खायफा खायफा खायसे थिखादार जानायफोर जों नुनो मोन मोनो दा बिदिनो थिखादार जानानै जोङो ओ गोबां रां खामाय नानै न'र संसार जानायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेफोरबायदिनो जोंनि ओ गाहाय लेभेलनिफ्राय बा गोगसोनाय ओनसोलनिफ्रायसे गोजौ थाखोसिम जोंनि बर'फोरा बेफोरबायदि न'खर संसार खुंनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ।
औ दा जोङो गामि ओनसोलाव बुङोब्ला बेफोरबायदिनो आबाद मावनाय जिब जुनात बेफोरबायदि न'खर खुंनाय जोङो नुनो मोनदों आरो दा नोंथांङाबो बिनि सायाव एसे फोर फोरमायनानै होबावदो?
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया थारैनो सैथो ओ नोंथाङा बुंदोंना माने नोंथांमोननि गामियावहाय दाबो थोरिनि न खौ नुनो मोननाय जायो बा थोरिनि न' लु लुनानै माने थानायखौ नुनो मोननाय जायो होननानै नोंथाङाबो फोरमायदों ना? ओ बिदिनो जों गामियावबो माने औ माने खायसेना माने ओ आथिखालावथ' न' फोरखौ बांसिन थोरैनि नुनो मोननाय जालाना थेवबो माने ओ न'आव माने फाखानि न'आ फाखानिनो आरोना थेवबो माने थोरिनि न'खौबो लुना लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो मानोना थो बिनि न'आ ओ गरमावहाय थानो मोज मोजां नालाय थान्दा नालाय बेनिखायनो माने लुनानै ओ लानायखौ नुनो मोननाय जायो। खायसे खायसे माने ओ न'नि ओ साद थावबो माने लुनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों गामियावबो माखासे सुबुंफ्रा माने बेफोरबायदि थिकादार मावो आरो माखासे माखासे माने बिजनेस दखान गलाफोर होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो माने गोबां बिदिनो सोलि सोलिगासिनो आरो गोबां ओ जेरैहाय माने फिसा फिसा द दखानफोर जेरै ओ साहा फाननाय बा गुगुनिफोर फाननाय बेफोरबायदि माने ओ आलु सबफोर बेफोरबायदि माने फाननायखौ ओ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो जो माने मोसौ मोसौथ मोननै रोखोमनि थायो दा जेरैहाय मोसौ जार्सिखौ खोनादों ना नोंथाङा
औ औ औ खोनादों।
खो औ औ औ बेफोर बे मोसौ जारसिखौ फिसिनानै माने ओ औ बेनिफ्राय गाइखेर ओ बहननानै माने फाननायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो बेनि गे जेरजोंबो माने ओ मोजां मोनसे ओ रां आर जिनानै माने ओ न'खर सालायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेजोंनो लोगोसे मैगं-थाइगंनि आ बादबो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो दाथ' ओ दैज्लां बोथोरावथ' ओ खांख्रिखला, बहल बेफोर जिं खा बेफोरबायदि माने ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आबाद मावनानैनो माने न'खर सालायगासिनो आरो आरो लोगोसे जोंनि मिथिंगायारि बा मिथिंगायाव मोननाय जेरै ओ थास' बिबार, थास' आइथिं, ओ मान्दे, इलइ सि बेफोरखौबो मोननाय जायो आरो बेफोरखौबो माने जोंनि ओ ओनोलनि ब बर आइजोफोरा माने हाथाय बाजाराव फानहैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। माने फाननानै बेफोरजोंनो ओ जि एसे हायो माने नखराव माने ओ रांखान्थियारि बिथिङाव माने हेफाजाब होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
उम औ।
औ अह दा नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन
औ औ दा बेफोरबायदिनो जोंङो ओ जे जिथु जोंङो मा आबाद मावना होननानै सिनायथि मोननाय नालाय
औ
मोसौ थानायखौ जों नुनो मोनोमोन। दा खायसे हालुवा थायो ओ मोसौ फिसियोब्ला जोंङो हालु
औ
वा हालुवा थायो आरो लोगोसे मोसौ गाय थायो। दा बेबायदिनो जोंङो मोसौ गाय फोरखौ जोंङो नआवनो लाखिनानै ओ बेनि फ्राय जेब्ला मोसौ गाया फिसा जायो अब्ला जोंङो गाइखेर मोनो, दा बे गाइखेरफोरखौ जोंङो ओ सा लोंनाय बा जोंङो बिदिनो गाइखेरफोरखौ एसे एनै फाननानै जोंङो थाव संख्रिनि रां दिहुननायखौबो जों नुनो मोनदों आरो। दा बेफोरबायदिनो ओ बर' फोराबो मोनफा मोनफा फिसा फिसा ओ मोनफा मोनफा फिसा फिसा खामानिफोरखौ बा मोनफा मोनफा फिसा फिसा बिजनेसमेन बा मोनफा मोनफा फिसा फालांगि खालामनानै थाव संख्रिनि रांखौ दिहुननायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। दा बेफोरखौ जोंङो जुदि दिनै मोनसे मा होनो गिदिर थांखिसिम जुदि लाना थांना जोंनि फार्म बानायबा दा नोंथाङा बुंनाय बायदि मोसौ जारसिनि फाराम बानायोब्ला बेनिफ्राय जोंङो गोबां गाइखेर दिहुननानै बेखौ मोन से बिजनेस ओ गिदिर फालांगियारि खालामनानै जोंङो गोबां रां खामायनो हा यो। दा बेफोरबायदिनो आरो जोंङो जुदि बोरमा फोरखो फिसियो जोंङो अमाफोरखौ नआव मासे मानै लायो जुदि बिनिफ्राय जुदि जोंङो अमाखौ नआव गोबां फिसिनानै फाराम बानायब्ला जों बेनिफ्राय गोबां रां खामायनो हायो। अब्ला जोंङो गंसे न'खर खो मोनसे गोग्गोम गोजौ थाखोसिम जोंङो लांनो हागोन आरो। अ दाथ' ओ नोंथाखो गोजोननाय थाबाय। खायसे बाथ्राफोरखो मिथिबायबो दा जोंनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ औ, दे गोजोननाय थाबाय। औ औ।